औ नोंथां खोनादों।
लौ
औ नोंथां खोनादों।
जों दा मानि सा सायावरायलायनो? औ खोनादों।
औ बर'फोरनि औ।
ओ जिहेथु बर'फोरनि दोरोङारि थिनानै जानाय बेनि बागै सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां सावरायजागोन। ओ थिनानै जानाय ना बर'फोरनि ओंख्रि ओम थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बांसिन फोरानना जानाय बा फेसेवना जानाय बेफोरनो गोलैयो नङा होनबा?
औ।
थिनानै जानायाव जोंहा नारजि बेनिफ्राय मुला गुन्द्रुप आरो नाफाम बेफोरनो गोलैयो नङा होनबा?
औ।
दा गिबियावनो जों नारजि बा बे फाथोनिफ्राय माबोरै नारजि बानायो बेनि सायाव एसे सावरायग्रोनोसै। गिबियावनो। औ दा जोंहा नारजि होननानै बुङोब्ला नारजिखौ जोङो फाथो होननाय रोखोमसे लाय फां बेनि बिलाइखौ फोराननानै नार्जि बानायनाय जायो आरोना।
औ।
दा जोंहा फाथोखौ ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो। बा अखा बोथोराव। बेखौ न'नि बारिखौ एवनानै फाथोखौ फोनाय जायो। बिनि उनाव फाथोआ देरोब्ला फाथोखौ दाननानै ब्ला दानालासिनोबो बिनि बिलाइफोरखौ खानानै बेखौ नआव लाब बोना सुनानै आराम सानदुंआव फोराननानै दोननाय जायो आरो। ओ बिनिफ्राय बियो रानोब्ला बेख खौ जोङो नारजि ओंख्रि महरै बा जोंनि बर'नि ओंख्रि थिनानै जानायाव बाहायनाय जायो आरो। नारजिखौ जोङो गोबां गोबां रोखोमनि ओंख्रि बा बिदि जेब जेब बाथोन बा फाजा बेफोरबायदि बानायनानै जानाय जायो। लांदां
लांदां
नारजिखौ जोंहा मइेनलि बर'नि जाग्रा बेदर होननानै बुङोब्ला जोंहा अमायानो गोलैयो नङा होनबा?
औ।
औ बे अमाजों नारजिखौ संनानै जायोब्ला बहुद गोथाव मोनजायो आरो।
औ।
औ। जे ओ नारजिखौ एसे बिदि जेब जेबबो संनानै जानो हायो एसे नार्जि होलानाय बायदि बिनिफ्राय नार्जि दोलो माने लाथा लाथा बेबायदि होनानै बो संनानै जानाय जायो आरो। दा ओ नैथियाव आं बे मुला गुन्द्रुुब बेनि सायाव एसे फोरमायथिना होनोसै नोंथांनो। जोंहा मुला गुन्द्रुुब होननानै बुङोब्ला नोंथाङा मिथिखायोना मुला गुन्द्रु माने मा?
औ औ मोनथियो नोंथां।
औ बेखौ जोंहा मुला गोजा बा चायना मुला होननानै बुङो नोंथांमोननिथिं बे मुला गोजाखौ मा होननानै बुंनाय जायो।
जोंनि थिंथ मुला गोजाखौनो होननानै बुङो।
औ जोंनिथिं माबा चाइना मुला होननानै बुंनाय जायो आरो। बे जायगा लान नानै जायगा बे गावसिनि बाहायनायनि सायाव सोनारो आरो। दा जोंहा मुला गन्द्रुब ना।
औ।
मुला गुन्द्रुखौ जोंहा दहाय फाथोखौ होननाय बायदिनो बा फाथोनि फाथोखौ माबायदि बावानायनाय जायो बा गायनाय जायो बेबायदिनो मुला मुलाखौबो जोंहा फोनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै बेयाव मुलाखौ फोनाय जायो आरो।
औ।
ओम बे मुलाखौ फोनानै एसे देरब्ला बेखौ जोङो फुनानै साफा बे बेदरखौ सुनानै बेखौ बिगुर लेमालासिनो दाइरेक गल गल हास'नानै बा गन्द्रायाव होनानै दानस'नानै दोनो आरो गोबा गोबा साइसनि हानानै।
औ।
दा बेखौ दानखांनायनि उनाव बेखौबो संग्राय बा सान्दांगाफोराव फोराननानै बा दारहाफोराव फोराननानै दोनो आरो बेखौबो। खोनादों नोंथाङा?
औ नोंथां खोनादों।
औ बेखौ फोरानना दोननानै जेब्ला एसे रानगोन अब्लानो बेयो मुला गुन्द्रुुब महराव फैगोन आरो। बेख खौबो जोंहा अनला ओंख्रिफोराव बा आलुफोरजों होदेरनानै जानाय जायो आरो बे मुला गुन्द्रुुखौबो दा नोंथाङा थिनानै जानायनि बागै माबा मोनसेनि बर'नि ओंख्रिनि सायाव फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन ओ थिनानै जानाय होनबाथ' बर' फोर ना गोरान जेनेबा नाखौ लाबोनानै फोराननानै दोननाय उननि समाव जानो थाखाय दोनो। बिदिनो फाथो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बेखौ फोराननानै नार्जि महराव दोननाय। मुलाखौ फोराननानै मुला गुन्द्रु खालामनानै दोननाय ओ बेनि अनगायैबो जोंहा मिथिंगायावनो मोननाय जिथु बिफां बा औवा बे औवाखौबो बे जिथु औवानि गाजा ओंखारोना दैज्लां बोथोराव नोंथां
औ नोंथां
ओम बे औवा गाजाखौबो फिसा फिसा हानानै आसार महराव खालामना दोननायखौ नुनो मोनो उननि समाव जानो थाखाय।
औ
ओ बिदिनो आबाद मावनानै मोननाय जेनेबा जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौबो उन समाव जानो थाखाय थिनानै दोनो।
औ
ओ जिहेथु बेखौ आबाद मावबानो मोनो नाथायबा बोथोर लाना बोथो बोथोर जायगा लाना जायगा सब समाय माबा आबादखौ मावनो हाया नङा मैगंनि आबादखौ मावनो हाया नालाय। बेखौ मावखानानै माने जानो थाखाय थिनानै दोनो आरो दा ओ खायसे जायगायावथ' दैज्लां समाव गोथौ जायगायाव मैगं गायनानै लानो हाया बा आबाद मावनानै लानो हाया नालाय। औ जोंनि साइथिंनो दा जोगोनार खुमब्रा आरिखौ आबाद मावनो हाया। बेनि थाखायनो माने मेसें बोथोरावनो माव खानानै दैलां समावथ एसे मैनि आंखाल जा नङा होनबा बे समाव जानो थाखाय माने थिनानै दोनखायो आरो आरो बिदिनोथ' नोंथाङा बुंलांनाय बायदि फाथो फाथोखौ फोराननानै नारजि महराव होनाय आरो नोंथाङा बो मिथिखायो नार्जिया जोंहा दोरोङारि मोनसे ओंख्रि जाग्रा जिराद जायखौ जोङो नारजि अरगारनाय बा मानसिफोर थैयोब्ला बेखौ बिदाय होनो थाखाय बा सोमोन्दो बसनो थाखायबो बाहायो।
औ नोंथां
औ आरो बुंनो थाङोब्लाथ नारजिजों अमा नार्जिजों अमायानो माने बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोथाव ओंख्रिबो जानानै थाबाय नङा होनबा?
औ नोंथां
औ आरो बेबायदिनो नाखौबो फोराननानै दोननाय आरो नाखौ फोराननानैबो ओ गाव गोजानोबो दोनो आरो नाफाम देनानैबो दोनो
औ नोंथां।
बेबायदिनो नि जायो आरो जोंनिथिंबो।
दा जोंहा थिनानै जानायाव जोगोनार खुमब्राफोराबो गोलैदों नङा होनबा?
औ।
औ दा बेफोर मैगंफोरखौथ दैज्लां बोथोराव मावजाया नालाय।
औ।
थाखायनो मेसें बोथोरावनो मावनानै बेखौ थिनानै दोननाय जायो आरोना।
औ आरो थास' थासखौबो माने ओ मेसें बोथोराव माव जाग्रा माने जिहेतु थास बे थासखौ दैज्लाङाव मावसिगोन आरो मेसेङाव जानो थाखाय थिनानै दोनसिगोन आरो।
जिहेतु थास बेदराथ माने मेसें बोथोराव
औ।
बारा थाबाङा।
औ नोंथां।
गायनायाहाय।
औ।
बिनि अनगायै नोंथांमोननिथिंजाय थिनानै जानाय मोनबावगोन नामा?
खोनायाखैनो नोंथां? औ बुंफिनलाय।
अ बेफोरनि अनगायैबो नोंथांमोननिथिंजाय थिनानै जानाय बेलेग बा गुबुनफोर मैगंफोर दंबावो नामा मा मोनबावो नामा?
दंनायाथ' गोबां दङ नोंथां।
औ।
माने बेफोरखौबो बुंनानै बा लिरनानै फोजोबनो हाया होननानै बुंबाबो बांद्राय बुंद्रायनाय जाया आरो।
औ औ खोनादों।
होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ बेयावनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ नोंथाङा ओ बर'नि जिहेतु थिनानै जानाय आयदा बेखौ सावरायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बाहरबाय। आ। सम होनायनि थाखाय।
औ औ।
दे जागोन दे नोंथां।